औ हेलौ
खोनादोंना नोंथां।
अ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा मा खालामबायदों दा?
ए ओरैनो दोङो नोंथां।
ओ नोंथांजों आं मोनसे खोथासो सावरायनो हरदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा जेनबा मा मा मैगं थाइगं मा मा फिथाइ सामथाइ जानानै मोजां मोनो फोरमायजागोन नामा?
औ फोरमाय जागोन। फोरमायनो हागोन अ ओ मैगं थायगं होनब्ला आङो गुबैसिन मैगं जायखौ बांसिन मोजां मोनो होनब्ला आङो अनला फाख्रि जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बेखौ आं बयनिख्रुइबो साब सिन मोजां मोनो। अनला फाख्रिखौ आरो फिथाइ साम फिथाय होनोब्ला ओ फिथाय फोरनि गेजे जेराव आङो बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां मोनो होनबा
हो उम।
ओ मा होनो इखो माबा उम माबा
दाथ' अ आरो दाथ' थाइजौनि बोथोर नोंथां थाइजौ जानानै मोजां मोनो जानो हागौ। थाङा
अ थाइजौबाबो मोजां मोनो। लेसु मोजां मोनो हरफ्लि फिथाइखो मिथिगोना नों
अ मिथिगौ नोंथां
खौजानानै गोबां मोजां मोनो। नोंथाङा मा मा जानो मोजां मोनो ओरैनो
आंबो बुंनो थाङोब्ला फिथाइ सामथायाइनि गेजेराव जेनेबा दा थाइजौनि बोथोर नालाय थाइजौ जाना जां मोनो बिदिनो थालिर जेनेबा आफेर, आंगुर इदिनो गासैबो फिथाइखौ जाना मोजां मोनो खौनो बुजाङो नोंथां। आरो मैगं-थाइगं बियो थिं बुंनो थाङोब्लााथ' जोंथ' खारैफोरखौबो जानानै मार मोजां मोनो। जेन'बा बिदिनो थाव ओ जेनेबा थाव जानानैबो मोजां मोनो इदिनो मैगं-थाइगं गोथां मैगं-थाइगंफोरखौबो जानानै बांसिन मोजां मोनो आरो ओ जेनेबा नों थां दा नोंसोरनि ओनसोलाव मा मा मैगं-थाइगंनि आबाद मावगासिनो फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' दारै आ जोंनि ओनसोलाव मैगं-थाइगं गायनोबा गोबां मैगं-थाइगंखोनो मोनो। ओ जेरै दोङो दा कुन्दुलि दङ' ओ पट'ल दङ' जिंखा दङ' थाइसुम दङ' लेस्रि दङ' बिदिनोम ओमैथ्रु दोङो
उम उम
थाइगं बायफोर आरो आरो ओ दा ओइ मा होनो ओ मेगं गैथा गोथाङा लाय लाफा धुन्दिया ओ बेसर गोरलै बेफोरखौबो गासैखौबो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव ओफ्राय दा दैज्लां सफैदि न नङा होनब्ला? दा दैज्लाङाव आरो बेफोरनो खांख्रिखला लेस्रा जिंखा ओ बे दोङो आरो थायसुम बेफोर दोङो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावब बेफोरबायदि आबादखौ मावो ना।
औ मावो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो दा दैज्लां बोथोर नालाय फांसे मिसिं फ्राय बि फान्थाव फोर आरो लेसा बेफोर बांसिन सोलिदों आरो दा भिन्दिफोर
मा
ओम ओमफाय नोंथांमोननिथिंथ' नोंथांमोनहाथ' थास' ओंक्रि जायो खोमा नोंथां?
औ जायो नोंथां।
थास' थास' बिफांनिफ्राय जोंङो मा मा ओ मा मा जायो बे बिफांनिफाय।
जोंथ' थास'निफाय होननाथ होननो थाङोब्ला जों थास'खौ गासैखौबो जायो होननाय बायदि। मानो होनबा थास'आ खिलि जेनन्नायनिफायनो जोङो थास'नि बिथ'राइखौबो जायो ओ बिनि उनाव जायो। जोङा थास। टनि बेओ थास'खौ जोङो हानानै बे थास'खौ मा होनोथाय थास'नि। बुग्लाखौबो जायो बिनि उनाव जायो जोङो बिब। गार मोनो। बिबारखौबो जायो आरो बेयाव आइथें थाङो गोलाव गोलाव बे आइथिंखोबो जायो। इनना आरो बेदर थांङो। फाइ जों। बुंनो थांब्ला थास'नि जों गासै फारफ्रोमथिंबो फास थास'खौ जोंङो जायो आरो।
मोसौ बेदरखौ माबायदि संङो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
अ थास' बेदरखौथ'आंङो ओरै संफेरनोबो बारा मोनाखै। थेवब्लाबो जा एसे ओ मोनथिगौ बेखौनोब फोरमायनोसै
औ
अ आइथिंखौ गुबैयावनो बेखौ जावना लानानै फैयो। बिनि उनाव बिनि बिनि बिगुरखौ सैयो। सैनानै बेखौ ओ साफा सुनानै लायो। बिनि उनाव थास'खौ जों खा रै जोंबो जानो हायो आरो थावजोंबो जानो हायो। नोनोंङो खारैजों जानोब्ला थास'खौ ओ उम साराय गुदुंङाव होग्रोनानै खारैखौ होनानै मस्ला मस्लि होनानै रहायनानै ओ बेयाव दै होनांगोन। आरो जुदि नोंङो उम थावजों जायोब्ला थावजों एवफ्रामनानै मस्ला मस स्लि होखानो हायो। बेनि उनाव जों थास' बेदर होनोब्ला जोंङो आ थास'आबो गोबां रोखोमनि थायो। जेरै ओ न'आवनो गायनाय उम आसु थासुबो होनो आरो हाग्रानि होनबा जों माने ओरै हाग्रायाव जावनानै लाबनाय बिद दि आरो थास'आ ओ दं बे ओ माननाय रोखोमनिबो दोंङो जेरै जों जाबा गारमाखौ एसे मानलु मानलु मोनो बिदिबो दोंङो। बिगुरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंङो थास'खौ गोबां माने ओ‌ आदब बाहायनानै संनांगौ जायो जेरै जोंहा थास' ओंख्रि संब्ला जोंङो जारि बिलाइ होफाबाबो मानगायो होननानै बुंनाय जायो खारै संबोला आरो जुदि थावदो सङोब्ला जोङो ओ गोखै बुस्थु होफानांगो जेरै ओ टेक्रा कुजि। बेफोरखौबो होफाबाबो जायो। इदिनो। गोबां आदब खायदा बाहायनानै जोंनियाव थास' बेदरखौ जायो आरो ना थास स खारैखौबो लोगोसे ना गोरान बेफोरजोंबो जानो हायो। ना गोथां जानो हायो आरो बेदरखौबो होनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै जायो?
अ जोंनिथिंबो नोंथाङा जेरै बुंदों बिदिनो जायो आरो थासनिथ' गासै बा जाजोबो होनबाबो जेबो गोरोन्थि जाया नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
उम जेनेबा ओ थास बिबारफोरखौबो जेनेबा खाना लाबोनानै जेन'बा थास' बिबारखौ सायनानै जेन'बा बेखौ खारैजों संजायो। ओमफाय निखिबो संजायो नङा होमबा नोंथां औ। जेनेबा थास' बिबारखौ जेनेबा ओ खारै संबाथाय आरो जेनेबा थास'खौ फार्स्टआवनो ओ मा होनो एवफ्रामना लानांगौ नङा होमबा नोंथां। जेनेबा थाव होबाय। खारैबाय होनाबो संजायो। बेयाव नोङो नोङो मा होनो नों थास' जेनेबा अमाजोंबो संजायो नाजोंबो संजायो गोबां रोखोम खोमनि थास' बिबारखौबो संजायो ओ जेनेबा ओरैनो नोङो ना बेदर गैयाबाबो मायबा मोनसे मैथा गोखै बस्थु होनानैबो संजायो नङा होनबा नोंथां। अ बेखौ जोङो नादों। खारैबो संजायो मिखिबो संजायो आरो बेखौ जोङो अमा बेदरजोंबो सङो खारैबो संजायो मेखिबो संजायो आरो नोंथां।
औ।
औ नोंथां मोननिथिं जेनेबा थास' बिबारफोरखौ मा बायदि जायो खारै जायोना मेखि जायो फोरमाय जागोन नामा नोंथां।
फोरमाय जागोन नोंथां फोरमायजागोन जोंनि ओनसोलाव थास' बिबारखौ जों गोबांखौनो थावजों जानाय नुयो आरो नों दां आरो। थास' बिबारखौ जे थावजोंल' जायो बे नङा। खारैजोंबो जानो हायो ओ खारैजोंबो। जेरै जायो बेफोर बायदिनो थावजोंबो जानो हायो जेरै नों थावजों जाबा नों अमा बेदर दाउ बेदर बेफोर बायदि होना जायो जेरै खारैयावबो बेफोर बायदिनो होना जायो आरो।
औ औ।
बिदि थावजों जाब उमहो बिदि मैथा गोखै थेक्रा खुसि बेफोरखौ होना जायो आरो। बांसिनानो गोबाङानो मानो होनबा थास' बिबारावबो एसे माननाय भाबा फैयो आरो खारै होबा आरो बेबायदिनो जारि बिलाइ बेफोरखौ होयो। माननाया एसे खम जा थां होननानै। औ। नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोर बायदिनो जायोना?
औ जायो नोंथां जोंनिथिंबो बेफोर बायदिनो जायो। बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोंनि ओनसोलाव बे गुबुन हारिफोरनिया बे जाया जों बर'फोरानो बांसिन जायो आरो थास'खौ।
उम।
नोंथांमोनथिं बो थिग बिदिनो खोमाना।
औ औ जोंबो बिदिनो। दाना जायो। गुबुनफोराबो जोंनि खाथि खालायाव ओरै गुबुन माबा गैया नालाय। बेनि थाखायनो बारा मिथिनाय मोना आरो।
औ औ ओमफ्राय नोंथांमोननिथिथ दा दैज्लां बोथोराव आबाद बुंबाथ माइफोरखौ गायो खोमा नोंसोरनि ओनसोलाव नोंथां?
औ गायो नोंथां माइ गायो। दैज्लांबाबो जोंना माइ गायो आरो मैगं थायगं गायनायाबो जोंना दैज्लांबाबो जोबनो थाङा। गायो मैगं थायगंनि बो बागान दङ।
मा होनो नोंथां मायखौ जेनेबा मा मा मुंनि दोङो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा।
अ ओरैथ' माइआ मा मा गायो होनबा दाना माइनि मुङा ओरै जाहैबाय जेरै रनजित आइजुम परिमल बेफोरबायदि आ रो बंग' गुन्दु अ अन्जना बेफोरबायदि आरो जो सा
अम अम
बेफोरबायदि मुं नि दोंङो आ रो माइफोरा आरो दंबावो गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि गायो।
गायनो थाखाय गिबियाव मा खामग्रो नांगौ बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे।
अ माय गायनो जोंनाथ ओरै मायग्लि दोननाय जाखायो।
अ
मायग्लि जिखौ बुङो होनब्ला ओम जेबो जेबो घुग्ला गैयालासिनो गुबै माइखौ दोननाय बेखौ बुङो माइग्लि बेखौ जोंना सोमना दोननांगो सोमना दोननानै दैयाव सोमना दोननानै साननैबा सानथामजों बोखांनानै बेखौ हायाव बरननानै दोननानै एसे लाय बिलायफोरजों खोबना दोननानै बेखौ फोयो फोनानै दान मोनसे बा देर माससोनि उनाव बेखौ फुनो हानाय जायो बेखौ फुनानै गायनाय जायो आरो नोंथां। अ नोंथां होमबा दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथनसै नामा हेलौ